औ नोंथां
औ नोंथाङा खालामदो दायो औ खोनागा सानो नोंथां ।
औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
ओरैनो दङ नोंथां आङो
नोंथाङा जुदि आंनो सम होनो हायोब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां । बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन जे बे दावबायनायनि गेजेरजों
औ
जोङो माबादि एक्सपिरियेन्स मोननो हायो बा दावबायनाया जोंहा
औ थारैनो औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
जों जोङो माबायदि एक्सपिरियेन्स मोननो हायो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो बुंथिना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जों दावबायनाय औ थारैनो जों दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगायाव नायगिदिंहैनायखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां ।
नों
दा जोङो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' आंथ' एसेबां गोजान गोजान जायगायावबो दावबायफेराखै नोंथां । अब्लाबो आं खाथि खालायाव दावबायनानै जा मोनदांथि मोनदों बे मोनदांथिफोरखौनो आङो नोंथांनो फोरमायलांनोसै जे आंथ' दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जेरै हाजोआरि ओनसोल बा हाजोनि मिथिंगानि समायना नुथाय बा बेयाव थानाय दाउसिन दाउला बिफां लाइफां बेफोरखौ नायनानै बांसिन मोजां मोनो दा बेनि औ नंगौ थारैनो थां । बेनि अनगायैबो जेरै गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय बै गामिनि बा बै जायगानि सुबुंफोरनि माखासे मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बा गाननाय जो मनाय रायज्लायनाय बैफोर रायज्लायनायफोरनिफ्राय जोङो माखासे गियान मोननो हायो । बा बिसोरनि मावनाय दांनायखौ फाय नुनानै जोङो माखासे थामहिनबा जों जायखौ मोनथिया बै गियानफोरखौ जोङो मोननो हा हायो आरो । जे बै जायगानि सुबुंफोरा गुबुन जायगानि सुबुंफोरजों बा गावसोरनि गेजेराव माबायदि गोरोबज्लायनानै बा अनज्लायनानै संसार जायो बेफोरबायदि नुथखौ जोङो मोननो हायो आरो बिथांमोननिफ्राय जों मिथियै बाथ्रा बा नुफेरै बाथ्राफोरखौ नुहैनानै जोङो गोबां बाथ्रा सोलोंनानै लानानै फैनानै जोंनि बा जाय ओनसोलाव थायो बै ओनसोलावहाय जोङो गामिनि सुबुंफोरनो जोङो फोरमायथिनानै होनो हायो। नोंथां दा दावबायन औ। दा दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां गियान मोननो हायो आरो जे गाव जायखौ मिथिया बै गियानफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो। हायो बा मिथिगानि नुथाइफोरखौ नुनानै जोंनि दुखु मोनहाबनानै थानाय गोसोफोरखौ रंजाहोनो हायो बेखौनो आं औ बेखौनो आं नों नोंथांनि खाथियाव फोरमायो आरो दा नोंथाङाबो माबायद दि जायगायाव बा माबायदि नुथायाइखौ नुनानै बा माबायदि नु हथायावहाय दावबायनो मोजां मोनो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायदो।
दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' आङो बारा दावबायनाय जायाखै नोंथां‌। दा जांनिनि बे ओनसोलावनो माखासे फिसा फिसा जायगाफोर। नायदिंहैनानै। गोजोननाय मोनो नोंथां। गोसोखौ जोंनि खाथियावनो। थानाय माखासे हाजोआरि। ओनसोल बेफोराव दावबायहैनानै। आं। हमदांनो हानाय माखासे मोनदांथि। फोरानो जाबाय। बैयाव गोबां बिफां लाइफां। बुंफबनाय। दावसि दावला जेब्लानाखि। गोसोआव ना। एसे खोमसि दुखु जायो नङा होमबा नोंथां बिदि समाव बेफोरबायदि जायगा दावबायोब्ला। जोङो गोसोखौ। खौ एसेबाबो रंजानाय मोनो आरो।
अब्ला नोंथाङा एसेबांबो गोजान जायगायाव बेरायहैयाखै आरोना।
औ नों
दा नोंथाङा औ दा नोंथाङा बेनि अनगा अनगायैबो जे गुबुन जायगानि सुबुंफोरनि ओनसोलाव थांनानै बै जायगानिफ्राय जे माखासे गियान मोननो हायोना हाया बेखौ एसे फोरमायनो हागोनना
ओ आं बारा दावबायनायबो जायाखै नालाय नोंथां बि बिफोरनि सोमोनदै इसेबां मा माने मोनदांथि गैया आरो आं बिनिखायनो आं नोंथांखौ फोरमायना होजानो लुबैदोंमोन आरो बिनि सोमोन्दै
औ थारैनो जों जे गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बा जोङो गुबुन जायगायावहाय जोङो दावबायहैयोब्ला जों बै जायगानि जि जिउ खुंनाय थासारि बै जिउ खुंनाय थासारिनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो जेरै जों गावनि जायगा जायगायाव जिबायदि उन्दैनिफ्रायनो देरबाय बै जायगायाव जों माखासे खामानि बा बाथ्रा फोरनि बा गियाननि सोन्दै दै जोङो मोनथिनो मोना नाथाय जेब्ला जोङो गुबुन जायगायाव दाव दालबाय हैयोब्ला बै गुबुन जायगानि माखासे गियानथिफोरखौ बुथुमननै लानो हायो आरो बे गियानथि फोरखौ जोङो माखासे बिथिङाव जोङो बाहायनो हायो जेरै जे बै जायगानि नुथायफोरखौ नुनानै बा माखासे हाबा हुखा मावनायफोरखौ नुनानै जोङो जोंनि गावनि जायगायावहाय बाहायफैनो हायो जेरै जायगा लायै जायगा रायज्लायनायफोरा गुबुन गुबुन जायो नङा होनबा नोंथां थिख बेबादिनो बिदिनो बै जायगानि एबा ओनसोलनि रायज्लायनाय आव फाव बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै गावनि जायगायाव फोरमायहै फैनो हायो दा बेनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जे बैफोरबादि गुबुन गुबुन जायगायावजे बेबायदि आलादा आलादा बा बुहुम बेसेबांबा बुहुम गिदिरावहाय जों थानानै जे गोबां बाथ्रा बा गोबां राव रायज्लायनायखौ नुनो मोनो बेनि सोमोनदै मिथिनो मोनो आरो
थारैनो सैथो नोंथां
आरो नों नोंथांङा जुदि जोङो गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोंनो गोबां रांनि गोंनांथि जायो ना जाया बेखौ एसे फोरमायनो हागोना
मा होनदों नोंथाङा खेबसे बुंफिननो हागोन ना
जुदि जोङो माब्लाबा गुबुन गोजान जायगायाव बा गुबुन हादराव दावबायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायोना जाया नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जेब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङो अब्ला जोंनो ओरैनोबाबो राङा गोनां दंखायो नङा होमबान।
नोंगौ थारैनो।
दा जोङो गोजान जायगायाव दावबाय हैैनाय लोगो लोगो। जोंनो थांनायनि गोसा जानायनि खरसा नङा होमबा। बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनायनि खरसा बायदि बिथिङावनो जोंनो रांनि गोनांथि जायो आरो। आंनि बादिब्ला नोंथां जोंनो दावबाय। हैनायाव गोबां रांनि रांनि गोनां थि जायो होननानै आं सानो आरो जे जोङो थांनानै। गायाव थाहैनो थाखाय नोंथां जोङो गंसे दा जोङो बैय जायगायाव थाहैनो बै न'खौ जोङो ओरैनो फ्रियाव मोना नोंथां नङा होमबा जोङो बैयावबो रां होनानै थानानै जाउनाव जोंनो रांनि गोनां थि जाबोयो होननानै आं सानो आरो नोंथां दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा आंनि बुंनायनि सायाव
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो दा जोंहा मानो होननानै बुङोब्ला जेरै दा नोंथाङा बुंलांदों जे जोङो बै जायगायाव थांनो थाखाय जोंनो रांनि गोनांथि बा गाननाय जोमनायनि गोनांथि बा बै जायगायाव थानायनि
हेलौ नोंथां नोंथांनि रावखौ आं खोनायाखिसै हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? नोंथांनि रावखौ आं खोनानो मोनासै नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादोंना? हेलौ नोंथांनि रावखौ आं खोनानो मोनासै